औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांनि सिमबो
ओम
दा बिदिब्ला आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो दा बावैसो जोङो दसे सिगाङाव जोंहा जोंनि बर'फोरनि माइ गायनायनि सायाव जोङो सावरायदोंमोना नों थां बेखिनियावनो जोंहा थालांनाय लेखा जोङो बेनिफ्रायनो जागायफिननोसै
औ दे नोंथां
बे माइ माइ गायनायाव माइखौ खोथियानिफ्राय लानानै जोङो माइसिम माबोरै गायो जों बेखौ खौ सावरायखांनाय जाबायमोन जोंहा दा बे खौ गायखांनायनि उनाव आरोबाव माइखौ जोंहा मा मा खालामबावनांगौ बे खौ अखारनायसिम नोंथाङा फोरमायनानै होदो आंनो
औ दा जोङो माइखौ बिदिनो गायना दोनबाल' जाया नङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय जों बेहाय बेनि आलिफोरखौ मोजाङै खोनानै दोननांगोन बेहाय जोङो दैनि गोनांथि औ-औ जा जोङो बेहाय उम जोङो बेहाय माने नायफांबाय थानांगौ आरोना नानै ओ जाय दुब्लियाव औ दै नांगौ बेहाय जोङो दैखौ दोननांगौ जायो आरो जायफोरबायदि माइया एसे दुरु मा होनगोन बेखौ एसे लोरबांथि जायो बेफोरबायदियाव माने दै नाङा आरो नङामोन नोंथां बेफोरखौ जोङो मा दैफोरखौ खौ हगारनानै होनांगौ लोगोसेनो जों बेहाय बेहाय जोङो मा सम सम जोङो आ बेफोरबायदिनो मा हासारफोरखौ सारनांगौ जायो आरो नोंथां ओ बेहाय जोङो एम्फौ जानाय फोरखौबो जोङो नायफामनांगौ जायो लोगोसेनो जोङो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदिनो जोङो माइफोरखौ हाग्राफोरनि थाखायबो जोङो मा खायफाबा आरो मा हाग्रा रज'यै नङा ओमबा नो थां बेफोरखौबो फुनानै होनांगौ आरो
थारैनो नोंगौ
बे माइआ औ मोजाङै माने बिदिनो मोजाङै थ गोग्गो देहा माने बिसोरनि माने माबा जायो आरो औ औ जौगाबोनो हायो आरो बेबायदि रोखोमै जों नायफोरखौ नायफामनांगौ बेनिफ्राय मया जेब्ला बेबायदिनो देरबोगोन माने राबो बिनिफ्राय बियो औ बेयो माने ओ राबोबा बिसोरनिया माने गान्थि गान्थि ओ माबा जाबोयो आरो खोन्दो खोन्दो बिसोरनियाबोथ' बोथोर बा सम थायो नङा होमबा नोंथां जेब्ला गायना दोनगोन अब्ला बिसोर बैसो जागोन अब्ला बिसोरो मा बिबार लाहाङो आरो माने बिबार ओंखार जेनो बा बिबार हमो औ जोंना मोनसे फोथायनाय आरो ना बे बिबार हमनाय अ समायावलायनो जोङो मा बार सिउ सिउ बारोबारलायनो बियो गुग्ला महर बांसिन जोङो नुनो मोनो बा गुबुब्ला जायो होननाय बेनिखायनो ओंखायनो जोङो बे जेब्ला माइआ बिबार हमजेनो बा बिबार बारजेनो बेै समाव माने औ बार बाराबालायनो जोंना मा माइफोरा गोग्गो गोगो बा मोजांसिन जायो होननानै जोङो मिथियो आरो नोंथां औ औ दा बेबायदिनो जोङो मा माइया जेब्ला बिबार बारखांगोन अब्ला बिनिफ्राय जोङो मा औ साननैसो थानानैनो बेयो मा बिबारनिफ्राय जोङो मा फिथाइ महर लालाङो
फिथाइनिफ्राय ज मा बेहाय मा जेब्ला फिथाइया रागोन बा मोनगोन बेनिफ्रायनो जोङो मा माइ मोननायखौ जोङो हमजेननो हायो बा माइया मोननायखौ जोङो मा हाजेननो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ दा बेनिफ्राय माइखौ जोङोथ' माइया थां मोनब्लाथ' जोङो बेखौ हानांगौ
औ
गाब बा माबोरै नायो नानायसिम हानायनिफ्राय नानायसिमा बोरै माइरं दिहुनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन न मोनथां
औ हागोन नोंथां थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे माइखौ गायखांनायनि उनाव जोंहा बे फिथाइ थायनायसिम नोंथाङाथ' दा बुंलांबाय बेनि उनावहाय जेब्ला फिथाइया थायनानै जेब्ला मोनगोन बेयो अब्ला जोंहा माने बेखौ हागोन आरो जोङो बेखौ खासिदिनो हानाय जायो आरो ना नोंथां बे हानाय बो जोंहा जेरै खामला हाजिरा बा थिखा बेफोरबायदि होनानै जायहा जेरै हायो बेफोरबायदिनो जोङो होनानै माने हायो आरो सोरहाबा सोरहाबा न'खरावनो न' न'नि गासिबो सुबुंफोरा थांनानै हायो बा सोरहाबा हौवा हिन्जाव बेफोरबायदि हायो जोङो हानायावहाय बेखौ जोङो माने मोथि मोथि हायो आरो ना फिसा फिसा मोथि खालामनानै ज बेखौ औ बेखौ हाखांनानै जोङो माने बेयावनो माने नार सायावनो जोङो फज'नानै दोनो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ फोरानो आरोना नोंथां बेयो जेब्ला गोरान जागोन अब्ला जोङो बेखौ माने बेखौ मा होनगोन लायो गिदोर गिदोर जोंहा माने
दांग्रि
अ दांग्रि खालामनानै जोङो बेखौ माने बावखाजों जोंहा न'सिम थिखांनानै बाननानै लाबोनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो आरो बावखाजों लाबोनायनि अनग आगायैबो आरो दानि जोंहा गोनोखो मुगायाव सुबुङा हानायनि अनगायैबो जोंहा मेसिन मेसिनजोंनो हानाय फैदों आरो मेसिन जोंनो ओ थिक बेफोरबायदिनो माने नसिम लोंखांनानै होफै फैग्रा बेफोरबायदिबो ओंखारदों आरो ना जोंना
औ औ नोंथां
जोंनि ओनसोलावहाय ओ सुबुंफोरा सोरहाबा बेफोरबायदि मेसिनजों हायो आरो सोरबाबा आखाइजोंनो हायो थिग बेफोरबायदिनो जोंहा माने लानानै फैयो आरोना न'सिम माइखौ न' बेनि उनाव हाय जोङो बे न'सिम लाबोनाय माइखौ ओ जोङो गिबियावनो माने ओ जाबग्रोनानै दोननाय जायो अबावबा जोङो दै नाङै बा अखा सियै बेफोरबायदि न' फोराव थिग बेनि उनाव जों ओ ओ माने मिसिन मिसिननि दारैनो जोंहा नानाय जायो आरो ना जोंहा मोसौ दानायखौ गोबां खम नुनो मोनदों नाथाय आगोलाव बेफोरबायदि मिसिन गैयै समाव जोंहा न'नि मोसौ हालुवाजोंनो जोङो नायोमोन आरो ना नोंथां बे दांग्रिखौ जोङो सिथ्लायाव खुबैना लानानैहाय माने ओ बेयाव मोसौखौ हावला ओ हालुवा मोसौखौ बे उम मानसिया माने खिथु खिथु थांफानानै होनानैनो बेजोंनो लानानै माने मायखौ दिहुननाय जायोमोन आरो ना
ओं
दानि दिनावथ' जोंहा मेचिनजोंनो हानानै ओ माने हानानै आरो नानानैबो दिहुनबाय थिग बेफोरबायदिनो ओ दोहुनखांनायनि उनाव बे आरोबाव जोंना माइरं नांगौना गिबि जोङो माइखौ माइरंनि थाखायसो जोंहा गायनाय जायो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो माइरंखौ माबायदिहाय माबायदि मा मा खालामनानै दहुननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ दा जोङो बेखौथ' माइखौ नाबाय नङा होमबा नोंथां जेला जों माइखौ नाखाङोबा ओ बे माइखौ खौ जोङो औ माइरं बानायनो थाखाय जोङो मा सानदुङाव फोराननांगौ जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ जेब्ला बे माइखौ जोङो लामगोन ओ बेबायदिनो सान्दुं गोसाबा माने थाब रानो आरो बेबायदि बिदिनो सान्दुं गैयाब्लालायनो जोङो मा सप्तासे गाहाम जों बेखौ लामबाय थानांगौ जायो
औ औ नंगौ थारैनो
औ दा बेबायदिनो जेब्ला माइया रानो रानोब्ला जोंना बेहाय मोनसे मोनथियो आरो जेब्ला माइआ रानो जोङो बेखौ खोमा खाथियाव बिदिनो ओ मा होनगोन बेखौ बेफोरबायदिनो नाय औ नायनाय जायो आरो माने आखायजों सेख्रेबनानै माने बे फोरबायदि नायनाय जायो जेब्ला जों माइआ ख्रेब ख्रेब बायदिसिना बिदि रेजेंनि बायदि महर लायोबा बेफोरबायदि सा सोदोब ओंखारो अब्ला जों बेखौ रान बाय होननानै मिथियो आरो नोंथां औ दा जेब्ला माइया रानो अब्ला जों गोदोनि दिनावथ' जोंना बेफोरबायदि अ माइफोरखौ दिगिफोराव सोदेनायखौ जों बांसिन नुयोमोन ना थाय आ दानि जुगाव जोङो औ माइ माइनि मिल बेफोरबायदियाव जोङोसो मा बेफोरखौ सौनो लांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ
औ दाथ' गोदोनि बायदियैब्ला जोङो बिदिनो दिंखियाव देनानै जोङो जावनांगौ जायोमोन बा बिदिनो जावनानै औ बेहाय माइगाब फैफानायखौ जोङो सालिनानै आरो जोङो मा बेखौ माइखौबो जोङो मा देफिननांगौ जायोमोन नाथाय दानि दिनाव आरो मा मेसिनाव देनायफोरा माबा सौनायफोरा आरो मा बेफोरबायदि गुन्दैया आलादा बा ओ बेफोरबायदि माइरंआ आलादा ओरैबायदि गनाय माने रोखोमनि जोङो मोनसै आरो दानिया औ बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदो जोबोर बेफोरबायदि माइरं बर'नो थाखाय जोबोद खस्थ'मोन नाथाय दानि दिनाव बेफोरबायदि खस्थ' नंला आरो नोंथां औ
नंगौ नंगौ थारैनो
औ औ दा बेफोरबायदिनो मेसिनफोरजों सौनानै लाबोनानै जोङो मा बेफोरखौ जावालाबासिनो ओ दाइरेकयै जोङो मा जानो हानाय बो जोंना ओ सिसथेमनि थायो आरो लोगोसे खायसे से मिसिनफोरावबो जोङो मा गुन्दै ओंखारफानायखौबो जों नुनो मोनो औ बेफोरो ओ बेफोरबायदि गुन्दै ओंखारफायोबोला जोंहा मा ओ जावफा जावनांगौ जायो आरो जाहाथे बे गुन्दैखौ अ खारहोनो थाखाय जोङो मा जावनांगौ जायो दाला बा संद्राय लानानै जोङो ओ जावनाय जायो
औ नंगौ थारैनो
औ आ जोङो मा बेफोरबायदिनो जावनानै जोङो माइरंफोरखौ मा ओंखाम महर मोननो हायोबा आरो बिदिनो जोङो माइरंफोरखौ दिहुननाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
ओ दा जोहा ओ बेफोरबायदिनो जोङो माइरंखौ दिहुनन्नानै जोङो बिनि माइरंनिफ्राय जोङो जा गुन्दै ओंखारो आ बेफोरखौ जोङो फोरबायदि मा जिब जुनारबो फिसिनो हायो बेफोरखौ जोङो मा ओ मोसौ ओ अमा बा हांसोफोरनोबो जोङो जाहोनो हायो आरो नोंथां ओ माइनि औ माइनिफ्राय जोङो गोबां ओ रोखोमनि ओ माने बेलेग बेलेग राहा मोनो आरो जाहाथे जों बै ओ माइ हानानै लाबोनाय बै आथिंनिफ्राय जों मा ओ जा जायखौ जों नानानै गारगोन नङा होमबा नोंथां ओ बेखौ जोङो मा जिगाब महरै मोननो हायो आरो औ
नंगौ थारैनो
औ औ ओ दा आं जाखिनि मिथिगौ बेखौ नो थांनि सिगाङाव फोरमायबाय
औ औ नोंगौ थारैनो नोंथाङा जा फोरमायलांबाय बेफोरो थारैनो सैथो ओ नोंथांनिफ्राय आङो ओ गोबां बेफोरबायदिनो थिग मिथिफेरै बाथ्रा बा खोनाफेरै बाथ फोरखौ आङो मिथि मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों
औ आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय
औ औ थारैनो ओ इयुननि समफोराव आरो फिन बेफोरबायदिनो सावरायफिननो मोनबावगोन खौ आसा थिनाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ बिदिब्ला ओ बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला
औ गोजोन्थों